बा
हेलौ
खोनादोंना नोंथां
अं खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं।
ओरैनो दोंङो जिरायनानै
नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना आंनो?
औ औ हागोन नोंथां
औ ओ नोंथांनिसिम ओ फन हरनायनि ओ जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनियाव मोनसे फिसा सोंथि लानानै फैदोंमोन नोंथां
अ अ सोंनो हागोन नोंथां।
औ बे सोंथियानो जाहैबाय ओ बर'समाज हाय नाफामखौहाय माबायदि बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ, नाफाम होननानै बुङोब्लाथ मिथिखायो बर'नि मोनसे नेरसोन।
औ
नाफामखौ बानायनो थाखाय फार्स्ट
औ
नाखौ फोराननानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव हाय थास' बिलाइ थास बिलाइ एफोरबादि माबानानै नाफामजों लोगोसे देनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
देनानै लाखांनायनि उनाव औवानि जे हासुं बे हा सुङाव सोनानै दोननाय जायो। सोनानै जेनेबा मारिनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव बिस त्रिस दिनसोनि उनाव बे नाफामखौ जानो हायो आरो।
औ औ।
बुजिबाय ना नोंथाङा?
औ नोंथां बुजिदों। बे नाफामखौहाय नोंथांनि न'खराव बानायनायखौ नोंथाङा नुदोंना नुवाखै? बा गामि ओनसोलाव बानायनायखौ नोंथाङा नुदोंना नुवाखै एसे सोमोन्दै फोरमायना हो नोंथां।
नुदों नुदों। जेनेबा बर समाजावथ मोनफ्रोमबो गामियावनो बानायनाय जायो नालाय।
औ औ
जेनेबा बर' सुबुं हिसाबै नुखागोन जोंहा न' जोंहानि न आवबो बानायनाय जायो
औ औ।
नोंथांनि न आव बानायोना बानाया एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ जोंहानि न' आवबोथ' जों बानायनायखौ गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो मानो होनोब्ला नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' गासिबो मिथिखायो बे मोनसे बरनि ओ मखजाथाव ओ ओंख्रि होनानै जों बेबादिनो बर' नि न' नखर होननानै बुङोब्ला जों गासैबो मिथिखायो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबै आबै आबौमोनाहाय नाफामखौ बानायनानै जायोमोन। नाफाम बानायनो थाखाय जों गिबियावनो नानि गोनांथिखौ जाग्रोयो ओ गोदोनि आबै आबौमोनाहाय ना गुरनानै ओ गावबा गावनि जिउखौहाय सामलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबादियैनो गोदोनिया बै आबौमोनाहाय गोबां ना गुरनो थांनायखौ जों खोनानो मोनदों। बे ना गुरनो थांनायाव गोबां ना मोनोमोन होननानै जों मिथि मोनो।
औ औ।
ना मोनबोनायखौनोहाय गोबाव समसिम साजानो बा जानो हानाय बायदियै गोदोनि आबै आबौमोना नाफाम महरै बानायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ
उम बेफोरबादिनो नाफामा जोंनि बर' हारियाव जायगा मोनबोदों।ओ नाफाम बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो नानिखौ गोनांथिखौथ जाखायो नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोंनो थास बिलाइ एबा थास बिथ नि गोनांथि जायो बे नाखौहाय मोजाङै सायनानै सुनानै लाग्रोनाय जायो गिबियावनो ओ एसे राननो थाखाय फोराननाय जायो सान्दुङावहाय। बेफोरबायदिनो बे फोराननानै दोनलायनाया एसे रानोब्ला मायनाखौहाय जों उवाल एबा दिंखियाव देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै लानायखौ नुनो मोनो। बेबायादिनो खानानै लाखानाय थास खौबो नाजों लोगोसे से देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनबोदों थिग बेबादिनो बेनि उनावहाय बेखौ बे देग्लिनानै लानाय ना आरो थास खौहाय जमायै लगायनानै लारु महर एबा सिथुबनानै जों माबा मोनसे आइजें आयला एबा औवानि हासुुंवहाय गोरायै सफा मुथेनानै दोननायखौ जों मिथिनो मोनो। जाहाथे बेखौहाय गोबाव समसिम सा-सानो ह ह बा बार हाबनो हायै बायदि सेवै बायदिहाय बेखौ गोरा ओ सफाजों मुथिना दोननायखौ जों नुनो मोनबोदों बेफोर बायदिनो बर' समाजावहाय नाफामनि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो ओ बर समाज ल नङा आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरखौनो नाफामनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननाय एबा जानो मोजां मोननायखौ जों खोनानो मोनबोदों आथिखालाव बर' हारि एबा समाजनि अनगायैबो गोबां गिदिर गिदिर हटेल एबा मिटिंफोर जायोब्ला बे नाफामखौ जों ओ जानो मोननायखौ नुनो मोनबोदों।
औ
बेफोर बादिनो गोबां मानसि फोराहाय ओ नाफाम होननानै ओ दिनैनि जुगाव दिनैनि बे आथिखालनि समावबो नाफामा मोनसे बर'नि मखजाथाव ओंख्रि होननानै गासिबो मिथिनानै मोननायखौ जों नुनो मोनबो दा बेफोरबादिनो नाफामखौ जों बानायनायखौ मिथिनानै मोनो
ओं
नाफाम बानायनायजों लोगोसे जोंनि बर आइजो बा बर माहारिफोरा ओ गोबां खामानियाव आखा फाखा बेफोरखौबो जों नुनो मोनो दों बेफोरबादिनो गोदोनि आबै आबौमोनाथ ना गुरनायाव जोबोर ओ आखा फाखा एबा गोसो गुदुंखौ जों खोनानो मोनबोदों बे ना गुरनायाव गोबां ए रोखोमनि खस्थबो जानायखौ जों नुना मोनो जेरैबायाददिहाय सान्दुं गोसा बेफोरावबो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ मेंनाय बानायगारनानै गोबां ना गुरथिंनानै ना मोनोब्ला बेखौ ना फाम महरै बानायनानै गोबाव समसिम जानो हानाय बायदियै दोनथुमनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ
उम बेफोरबायदिनो जों नाफामनि बानायनायखौ जो बानायनो हायो नाफामखौहाय। ओ ना गुरनाय होननानै बुङोब्ला जोंनो गिबियावनो जेखायनि जेखाइ आरो खबायनि गोनांथिखौ जायो। बे जेखाइ आरो खबाइखौ औवाजों। हाय हेबनायखौ हेबनायखौ जों नुनो मोनो ओम ना। खौ जों गामि गफ नि सुबुंफोरा बिलो बिलोमा दुब्लि फोथार बेफोरबायदियावहाय गुरनायखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ बेफोरबाद दिनो बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो नाखौ गुरनानै जायोमोन ओ ना नाथाय बेफोरखौ दा जोंनि बे समाजावहाय आथिखालनि समाजाव ना ओ गुरनायखौहाय जोबोर खमखौ खम जानायखौ जों नुनो मोनबोदों मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव गोबां जौगानायजों लोगोसे बेफोर ना गुरनाया। खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों ना गुरनानै जोंनि आबै आबौमोना गोबां रोखोमनि ना मोनोमोन जेरैबायाददि होननानै बुङोब्ला खुसिया खांख्राइ ओ थुरिना बोथिना। ओ एंखावरि गांजेमा गोबां रोखोमनि ना मोननाय खौ जों खोनानो मोनबोदों ओ नोंथांनि नख'रावबो बेफोरबायदि ना गुरनाय गोहोम गोग्लैयोना गोग्लैया एसे फोरमायनो हागोन ना नों थां
औ औ गोग्लैयो नोंथां।
माबादि गोहोम गोग्लैयो। औ औ
आथिखालनि जुगावथ' बेफोरबायदिखो दानिया ना गुरनाय नुनो बारा थांलिया। दुब्लि फोथार एस सेबां गैलिया नालाय थेवब्लाब बो जोंनि गामियावहाय जोंनि आबै आबौ जेनेबा जोंनि आइ आदै। मादैमोना जेनेबा ना गुरनाय ना हनाय जेखाय खबाय जेनेबा फल बायदि जों ना हमनायखौ जों नुनो मोनबोद दों गोदोनिफ्रायनो जोंनिया आबै आदै मादै मोनानो
औ।
गुरबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ औ
बर' समाजाव गोबां सुबुं जेनेबा आदै आदै आदै बाजैमोनानो जा आबैमोनानो जा सान गोबां सान दुंगोस जाब्लाबो। बिथांमोना नाखौ हमनो थाङोमोन।
औ
सान्दुं गोसा अखाबाबो सान्दुं गोसा बेफोरबायदियावबो बर' समाजनि आइजो फोरा आरो ना हमनानै मोजां मोनखायो नालाय।
औ औ अ बिदिब्ला नोंथाङा ना गुरनो मोनफेरदोंना मोनफेराखै एसे फोरमायना हो नोंथां।
जां मोनदों
औ नोंथाङा ना गुरनानै गोसोखौ माबायदि मोनो
गोसोखौ मोजाङानो मोनदों जेनेबा जोंनि आब आबै आबैजों द आं हास सिरि ना गुरनो थांदोंमोन आरो आबैजों लोगोसे मोजांङानो मोनो ना गुरनो थांनानै जेनेबा गोदान गोदान एइ जेनेबा इफोरदिनो आदै मादैमोनजों लोगोसे थांनानै जेनेबा गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो आरो इनिसायाव नाखौ आरो बुरजा मोनसैना हबाथ आरो लाथ्र हायि खुसिखो नोंथाङाथ
औ औ औ औ दाथ दैज्लां जाबाय नङा होमब्ला नों दा दाथ खाथि खालानि दुब दुब्लि फोथार दैमा दैसा गासैबो दैजोंनो बुंफबनानै दं दाथ नोंथाङा नु दोंआनो खोमा ना ओ गोबां बर आइजोफोरा ना गुरनानै जानायखौहाय औ बेबादिनो नाखौ नों नोंथाङा मोनोब्ला मा माबा मोनसे ओंख्रिजों एबा मा मोनसे गोखै ओंख्रिजों जानो मोजां मोनो
आंङो
हेलौ नोंथां
अ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ औ औ खोनादों नोंथां नोंथांनि गोखै ओंख्रिजों जानो मोजां मोननाय औ औ औ
मोथाजों
मैथा होननानै बुङोब्लाथ जों गासैबो मोनथिखायोआनो मैथायाबो मोनसे बरनि मखजाथाव एंगारनो हायि हायै गोखै ओंख्रि। थ नोंथाङा होमब्ला जोंनियाथ' स समाबो जोबना ओ जोब्बायानो होनजायो। ओ नोंथांनि बे बेसेन गोस दा समखौहाय आंनो होनानै नोंथाङा आंजों ओ बेफोरबायदि मोजां खोथा रायज्लायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायख खर थाबाय उनावहाय सम आरो ओ बोथोर दिहुननानै औ औ
दे बिदिब्ला नोंथां।
दे
औ औ दे